अ हेलौ नोंथां हेलौ
औ नोंथां औ नोंथां
अ खोनादो दे
औ नोंथां खोनादों ना औ नोंथांजों आङो जोंनि बर'नि बर'नि धोरोङारि ओंख्रिनि बागै सावरायनो नागिरदोंमोन
औ औ जागोन
नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
हागोन माबानि ना ओ
दोरोङारि ओं औ नोंथां जोंनि बर'फोरनि धोरोङारि ओं
औ औ औ औ
औ जोंनि धोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां दङ नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
जेरैहाय अनलाजों दाउ आरो अनलाजों औवा बेवाइ आरो सबायजों सामु नारजिजों अमा आरोबाव नाफाम बेफोरबायदि जोंहा औ गोबां रोखोमनि ओंख्रि दङ
उ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ उ
औ बिदिबा आङो नोंथांनो ओ जोंनि ओंख्रिफोरखौ माबोरैहाय संनाय जायो बिनि बागै थांजों एसे फोरमायना होनो सानो
औ औ‌।
औ बिदिब्ला जोङो अनलाजों दाउखौ बोरैहाय सङो बुङोब्ला जोङो‌। अनला देनो थाखाय जोंहा गुदै जाग्रोनांगोन। गिबियावनो जोंहा ओ जोङो हाय गोदोहाय दिंखि बा उलाराव दे आरो ना अरला गुन्दै खालामनो थाखाय नाथाय दादि गोनोखोआरि मुगायावहाय जोंहा ग्रेटार बिसिलाव देरनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ‌।
बेयावहाय जोंहा बानलु एसे साब्राब गुफुर
उम।
आरो बेफोरखौ जा नांगौखिनि बेखिनि मस्लाखौ होनानै लानाय जायो‌। बिनि उनावहाय जोङो ग्रेन्डार मिसिनाव होनानै होनाय जायो। जेब्ला बियो गुद दै जायो। अब्ला जोंहा बेदरखौ गिबियावनो एवग्रोनना लानाय जायो आरो। बे उनावहाय जा खिनि नांगौ मस्ला बेफोरखौ जोङो होनानै लांगनाय जायो।
उम नंगौ नोंथां।
बेदरा जेब्ला मोनहां मोनहां जायो अब्ला जों बेयाव दै होनानै होनाय जायो आरो। बिदि उनावहाय दैया गोदौओब्ला जोङो जै गुन्दै अनला देनानै लानाय बे खौ आखायजों सारास्रो सारस्रोयै बेवहाय होनानै होनाय जायो आरो।
नांगौ नोंथां।
औ बिनि उनावहाय जोङो आखाय मोनसेजों गारबाजों एरनानै होबाय थानांगौ जायो आरो। आरो होयोबा जाहाथे बियो गथाखाया। बिनि थाखायनो जोंहा बेबायदि एरनानै होनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनावहाय जोंहा दसे गोबाव खोबनायनि उनाव थामजि थामजिबासोनि उनावहाय जोङो संख्रि बानलु नांदोंना नांआखै बेफोरखौ साखिनानैहाय जोंहा खांनाय जायो आरो ना।
उम नंगौ नोंथां नंगौ उम।
गुसु जायोब्ला जोङो जानो हानाय जायो आरोना। बेबायदिनो गोखा ओंख्रिखौ सङो आरो बे बिदिनो जोंहा बर'नि गोबां ओंख्रिफोर दंबावो जेरैहाय नारजिजों अमा नारजिजों अमाखौ जोङो बोरैहाय सङो बुङोबब्ला जोंहाथ' गिबियाव फाथोनिफ्रायसो नारजिखौबा बानायो नङा होनाबा नों थां जोङो फाथोखौथ' गिबियाव जोङो हादानानै लाबोनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ ला लाबोनानै न'आव फोराननाय जायो आरो ना बेनि उनावसो जोङो बियो नारजि जायो। मोरै सं फाथो गोरानखौ गिबियावनो थाराखौ सायनानै दैयाव सोमग्रोना लानाय जायो। बिनि उनावहाय बेखौ मोजाङै सेकट'ना सुनानैहाय जोङो बेखौ
उम उम।
अबावबा मोनसे थोरसि बेयावहाय जोङो दोन्नाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो गिबियावनो अमा बेदर बेजों सङोब्लाथाय जों एवग्रा लानाय जायो आरो अमा बेदर खौ एसे एवफ्रामनानै
उम नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय जोङो नार्जिखौबो दसे एवनानै लायो। बिनि उनावहाय जोङो खारै खारैजों दै होनानै होननाय जायो आरोना नोंथां बिनि उनाव जोंहा दा बिखौ सागं सानानै ओरै जायो आरो नारजिखौ गेब्लेनायनि थाखायहाय। बिनि उनावहाय जोंहा बिखौबो बिबायदिनो से घनता बा थामजि बिदि बिनि गेजेरावहाय जोङो नारजि ओंख्रिया मोनो आरो ना। बिनि उनाव जोङो बिखौबो संख्रि नांदों ना नाङाखै बेखौ साखिनानै जोंहा खांनाय जायो आरोना बेबायदिनो नारजि ओंख्रिखौबो जोंहा संनाय जायो आरो।
औ दा बिदिब्ला नोथांनि ओ सबायजों साम'खौ बा बायदिहै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ हागोन नोंथां।
औ।
सबाय सबायजों साम' होनोबोलाथ' जोंनि बर' कालसारनि ओ जोंनि ट्राइबेलनि मोनसे फेभरेटखा
औ नो
गिबियावनो जोङो फ्राय जोंनि ओनसोलाव सबायखो जोङो दुब्लि फोथारनि बे आलि आलिनो जों फोनाय फोनायखौ नुनो मोनो। गाव गावनियावनो थाखायो आरो बे सबाय आबादफोरा। होमब्ला बे ओ आलिफोराव खोनानै जेथिया मोनबाय बा सम जाबाय हानायनि होमबाना बेखौ हाना लाबोनानै न'आव फोरानो आरो बेखौ बे माबादों लाबोदों ओ लथा दों लाबोदों। फोराननानै। जेथिया रानो होमब्लाना बेखौ ओ माबायाव बुस्रोदनाय जायो आरो बुस्रोदनानै होमबाना बै बेगरा गावनानै ओंखारो।
औ।
बे बेगरखो बै मा होनो ओ गोदो बै बर'नियाव बे अन्थाइनि माबा थायोमोनना रलार बे रलाराव जोङो ओ बे रलाराव होनानै जोङो बे हा सबाइखो जों माबा खालामनायखौ नुयो आरो ओमफाय मिलिं खालामनाय। फुख्रेमनायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनाव आरो सबायखौ सोमनानै जोङो सोमना लायो सोमना दसे सम सोमनानै। आरो बेखो रुग्रोना लाबाय बा खारैदों एवना लाग्रोबाय। बेनि उनाव जों साम'नि बागै बुंसै साम'खौ जोङो ओ दुब्लि फोथारफोरावनो मोनो नालाय दुब्लि फोथार बा दैसा बेफोरनिफ्राय खनना लाबोनानै जोङो ओ सानसे हरसे बिदि सोमहाबना दोनो आरो। सोमहाबना दोनबोलाबो मैलाफोरा बा हे फिसा फिसा फिसा सिङाव फिसा गोरलै थायोना बेफोर गजोबोना।
औ।
बेनि उनाव साननै हर्स सानसे हरसे बेबायदि सोमनानै बोखांनानै जों ओ माखासेया एरख'यो बे माबाखो बिखंनिफ्राय एरख'यो आरो ओमफ्राय माखासेया बे ओ खिब'खौ दानस'ना होयो दानस' दानस'है बेबायदिनो बिखंदों लाबदों सङो आरो बेखौबो साम' बेखौबो एवना लाग्रोबाय आरो बेथिं सबाय ओंख्रिखौ खारैदों एसे रुना लाग्रोयो आरो रुना लाना नै उनाव थाव संख्रि फानलु मस्ला होनानै। बे साम'खौ एवनानै बिनि उनाव सबाइ ओंख्रिखौ बे रुखानाय सबाइ ओंख्रिखौ बे एवखानाय सबाय ओंख्रिखो बे साम'आव होनानै गोदौ होयो आरो गोबाव सम गोदौ होनानै जे जाया मोननायनि सम जाबाय मोननाय सम जाबोला जों संख्रि नायोना साखियो
औ।
संख्रै नायो जेथिया संख्रि नांबाय होमबाना जोङो संख्रिखौ साखिनानै संख्रि नांबायबोब्ला जों खाङो थांनानै बेबायदिनो जों एसे गुसु खालामनानै जायो आरो जेनेबा आदा खम घन्टाबा घन्टासेसो जोङो गुसु खालामग्रो खांनानै
औ
बेनि उनाव जेसांनो गुसु बेसेबां गोथाव जायो जानांगौ जायो आरो जोंनि बे ओनसोलाव फ्राय बिदि खालामनानै दानायखौ जों नुनो मोनो आरो सबाय आरो साम' ओंख्रिखौ आरो प्राय हटेल औ
औ बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंनो सानदों।
औ औ।
औ जोंनाथ' बर'फोरा नाफाम जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बिदिब्ला नाफामखौ मा रोखोमै बानायनाय जायो नोंथांमोननिथिं नों थाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा औ
नाफाम मोनोबोलाथ' जोंनि बर'नि गोदो गोदायनिफ्रायनो
जोबोद फेभराइट बा फेमास होनना बुंजायो आरो बे नाफाम बे जों मारै बनायो होमबोला बै थास' गोसोमनि बिलाइ एसे गोरलै गोरलै बिलाइखौ ओ ओ ए मा होनो ना गोरान ना गोरानखो जोङो
औ।
फोराननानै बे थास' बिलाइखौ फाननानै जों देनानै मोनसे औवानि हासुं बा बै गोदो बै लाव बेपानि लाव होनना बुङोना बेयाव जों। माबानानै दोननायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो दायो औ दायो अबस्से एसे खल बबावबा बबेबा जगाव दाबो सोलिबाय थायो आरो बेफोरबायदि माबा गोदोनि। बे नाफाम बाथोन माबा माबि एवना जानायखौ जों नुनो मोनो दा दाबो बेबायदि। माखासे गोदोनि माबाफोरा। गोमालांनो हमबाय आरो जोंनि बे ओनसोलाव। मारै बनायो होमबालाय बा जों बे था। थासगो। समोमनि बिलाइ आरो बे
औ।
न गोरानदों देनानै जों एक मास बा दुइ मास बिदि दोननानै।
औ
उनाव जानाबोला बे हासुंनिफ्राय बे सामस बा गारबादों एरख'नानै जोङो सेरनानै बाथोन देना जायो आरो बिदिख जों थामनि जोंनिजों जोंनि बे ओनसोलजों एखे नंगौना नाङा बेखौ' आं खोन्थाला नोंथाङा बुंनो हागोन आरो जेनबा
औ नंगौ नोंथां अ जोंनियावबो बेबायदिनो नाफामखौहाय गिबियावनो नाखौ फोरानना लाग्रनाय जायो आरोोना नोंथां बिनि उनाव हाय थास' थास'आबो गोबां रोखोमनि दङ फुर गोसोम
औ नंगौ नंगौ
गुबुन जातनि दङना बेबायदिनो जोङो जायखि बे थास' बिलाइ बा थारा बेफोरखौ जोङो। लाबोनानै जोङो ना गोरानजों लोगोसे देनाय जायो आरोोना
औ
इन्जौ राखाय बेबायदिनो बया बा औवा हासुं बेयावहाय जोङो बेखौ सोनानै ओ गोरायैहाय खफा मारिनानै दोननाय जायो आरोना बेखौ जोङो सेवनो होनो थाखाय बेबायदि। खालामनाय जायो आरोोना बिनि उनावहाय बेखौ जोङो दार मोनसे दा मोननै बेबायदि थानानै जोङो खुलियो आरो अब्लाना जोङो बेखौहाय गथा जायोब्लाथाय जोङो बेखौ सिनायावहाय एवनानै बेबायदिनो जानो हानाय जायो आरोना
नंगौ नोंथां
औ जोंनि ओनसोलाव बेबायदि खालामो जायो औ